हेल नोंथां
हेलौ हेलौ खोनादोंना ओ खोनादोंना औ औ ओ जोङो अनलानि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा अनलाखो जोङो मारै बानायो
औ आं नोंथां एसे फोरमायनो सानगोन ओ गिबियावनो जों अनलाखौ ओ जोंनि माइरंखौ जों गिबियावनो सुना लाग्रो
औ
ओ गोदान मोनसे माबा आधुनिक जाबाय नालाय जों गोबाङानो मि मिक्साराव देनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे मे ओ माइरंखौ जों गुनदै खालामग्रोनानै बेखौ ओ जों बिदि मा होनगोन बेखौ दै गुदुं जाबाय थानायाव जों होना। नै इयाव खारै आरो जों खायसे खायसेया थावबो होनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जों बेहाव गोसाद जों गोथाव जाबावनायनि थाखाय जोङो दाउखौ दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानानै बेयाव होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथाङा नोंथाङा बेनि सायाव आरो आंनो आरोबाव मोजाङै फोरमायबावनो सान सानगोन नामा?
ओ एक्सुलि जोंहा हा माइरंखौ जोङो देनानै लायो ओ जोङो फार्स्टाव जोङो साफाहै सुना लायो बिनि उनाव जोङो ओ माने बाहायफोरानो जेदि गिसि गिसि देब्ला जोंहा गोबाङानो उ बरनि मोनसे दोङो उवालावबो देयो आरो गोबाङा थप सि बाहायो। गिसियै जोङो देया ओ सोरबाया देयो जानो हागौ खिन्थु ओ दैया थाबब्ला माने सिथाबजोबो अनलाया ओंख्रि संनायाव अनलाया गथा गथ गथा जायो थ बेखायनो जोङो माने फोराननानै दिनो जेब्ला स्र स्र जायो अब्ला जोङो देयो देनायनि उनाव जोङो बेदरखो जोङो एवनानै लायो थावावहा। ओ बिनि उनाव जोंहा जेब्ला जोङो बेदरखौ फोमोननो थाखाय जोङो दै होयो दै होनानै आरो जोङो अनला ओंख्रिनि थाखायबो जोङो दैखौ बुरजा होयो ओ बिनि उनाव जेब्ला दैया ज जोंहा गोदौगोन मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोङो अनलाख खो जि अन गुनदैजों देनाय बे अन गुनदैखौ जोङो बे गोदौनायाव होनानै होयो ओ जेब्ला जों अन गुनदैखौ होयो अब्ला जों जोङो खोस्लिजों फिदिनानै होयो मानो होम बा मानो गथा खायो अनला खो जेब्ला जों दै गुदुुंआव होयो अब्ला जोंहा खोस्लिखौ फिदिंना होनांगौ। ओम थ' जोंहा बेयो जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि बियो ओ बरनि दाउ अनला। नोंथाङा जानानै बे अनलानि टेसखौ मा बायदि मोनो मा बायदि गोथाव मोनो?
बे गोथावखौथ जों माबायदि बुंगोन बिराद दं जोंनि ट्रेडिसनेल अनला ओंख्रि। ओ बेखौ बाय एसे जाबाव जाबानो माने जाबावगौ जाबावगौ मोनो आरो। ओरैबादि गोथाव। ओ बेहाय मा मा नोंथांङा एसे आरोबाव फोरमायबावना होनो हागोन नामा?
ओ बुंफिनलाय नोंथाङा नोंथांनि बुंनायखौ मोजां खोनायाखै आं।
औ दा खोनाबाय बुंलाय
हेलौ
हेलौ
हेल
हेलौ खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना औ औ
नोंथाङा गुवारै फोरमायबना होनो हागोन नामा बेयाव मा मा बेदरखौ जों संनाय जायो।
जोङो दाउ अनलाबो जायो आरो अमा बेदरजों अनला जायो आरो जोङो बिलाहिजों ना अनलाबो जानो हायो। अनलाया जोंनि थाख खै देहायाव जोंहा जेबो इफेक्ट होआ ओ जोंनि थाख ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो अनलाया बिराद टेस्टि बिराद गोथाव जेब्ला जोङो जायो अब्ला जोंहा माने खामा बारासो जोङो अनला मैगंफोरदों जानो हायो थ बेखायनो जोंहा फेमिलियावबो गोबां अनला जायो अनला संनानै दाउ अनला बेबायदि संना जायो माब्लाबा मुला अनला बेबायदि जोङो संना संनानै जायो।
ओ
आरो अनला ओंख्रि या माने संबाद नाथाय जोबोद गोथाव जाखायो गासैबो सुबुं संबाथाय माने गोथाव जाखायो अनलाया आंबो सङो नआवहा गोबां बिदिनो ओ गावबागाव संनायनि प्रसेसफोरा बेलेग जायो बाट होमबाबो बयनिबो संनाया अनलाया गो गोथाव जायो आरो नोङो माब्लाबा नोंसि नि नखराव नों अनला संफेरबाय ना
ओ जोंनि नखरावथ आं अनला सङाखैबा अनला ओंख्रि संनायखौ आं मोनजाहाबाय जाबाय आरो
औ औ
ओ
जोंनि आइयाबो गोबां गोथ थाव सङो अनला ओंख्रि
औ जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो ननि जा बर हिनजावफोर बेफोरथ रोंखाजोबगोन जों माबायदि गोथावै गोथाव गोथाव ओंख्रि संनायफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो बर माहारिनि आइजोफ्रानो रोंगौ आरो अनला ओंख्रि खौबो गोबां बेनि बांसिन गोथावसिनै संनो जोंनि बरनि आइजोफोरा रोंगौ आरो
औ औ आरो जोंहा बुंनो थां बा अनला ओं संनायाव माने इसेबांबो बेबायदि आइटेमस नाङा बिखौ गासैबो हार हारसिंनो जुगार खामनानै संनो हायो
अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रि संनो जोंदि जों खारै होयो खारै बाहा
औ औ औ
नोंथाङा माबायदि खारै सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
ओ ओ हागोन नोंथां बे ओ खारैखोथ जोंहा गोबाङा ओ मोन मोनसेया जाबाय मोनसे पाउदार बायदि वाइट कालारनि खारै दङ आरो जोंनि बरनि जि जों जायो बेयो जोंहा अर्गानिक खा जोङो बेखो थालिर बिफांखो सावनानै जोङो बिनि हाथफ्लाखौ सावनानै हाथफ्ला जायोना जेब्ला थालिरा सावनानै बेखौ जोङोन थालिरखौ दानगोन दाननायनि उनाव जोङो बिजिरनानै सान्दुङाव फोरानगोन जेब्ला बियो सावथावना जायो अब्ला जोङो बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो सावो सावखांनायनि उनाव बियो हांगार जायो बे हांगार बे हाथफ्लाखौनो जोङो दै होनानै जोङो सरो जोङो सरोबोला अब्ला बेयो बिदैया गबाय थायोना जेब्ला जोङो बे बिदैया गयो जों थेमायाव सोना दोनो जेब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ सङो अब्ला जोङो बे खारैखौ होनाय जायो जेब्ला जों खारैखौ होयो अब्ला जोंनिया अनला ओंख्रिया माने बाहाय कालार फुल फुल जायो आरोना ओंख्रिया नायनोबो मोजां आरो जानायावबो गोबां गोथाव टेस्ट बेबायदि मोनो आरो ओ कालाराथ ओ जारे रेड कालारनि जायो जेब्ला जोङो बे खारैखौ होयो आरो अब्लानिया जोंहा जोबोद गोथाव जायो बेखारै खो जोङो दस्रा मैगं बा दस्रा ओंख्रि जानायावबो जोङो बाहायनो हायो जोंङो जोंनि बरनिनो मैस्थिया बेखौ जानायावबो जोङो बाहायनो हायो बे खारैखौ आरो नोंथांनि न'खराव बे खारदैखौ जाय हा हेलौ फेज जोङो मैस्था जानायावबो बे खारैखो बाहायो आरो जे जेब्ला नोङो खारै मेंग जानो गोसो जायो अब्ला जों बे खारैखौ बाहायनो हायो आरो
औ
औ
अनला ओंख्रिखौ बेसांसो सम ओरैनो लायो नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा गुवारै
ओ बे अनला ओंख्रि सोंनायावथ जोंहा बेदर फोमोननो थाखायनो जोंनो मिनिमाम ओ टुइनटि बा टुइन्टि फाइभ मिनिटसो जोंनो नांगौ जायो ओ जेब्ला माने जोङो बेदरखौ बइल खालामनानै लाग्रोयोबा जोङो बिदि टुइेनन्टि टुइन्टिफाइभ मिनिट इदि लायो खिन्थु जोङो डाइरेक्ट बिदरखो थावआव सेरोबोला थार्टि मिनिटसो बारा लायो आरो आंथ गोबां मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौ जाना नै जोंनि नखरावबो गोबां अनला ओंख्रि जायो नोंथांमोननि नखराव जायोना?
दिनैबो ओ जोंनि नखराव अनला ओंख्रिखौनो बानायदो औवा मेवाइजों ओ अनला ओंख्रिखौ गोबांदों जानो हायो जों होनो जायगायाव औवा मेवायखौनो औवा मेवाय
मै
औवा मेवाय सगायदोंबो जानो हायो जोबोद गोथाव बेखौ गोबां बेदरफोर गोथाव मोनो आरो बाहायनाया जोबा बिसोरो बिथांमोना बेखौ मोजाङैनो बानायनो हायो कुइसन सोंनायखौ अ मोजां मोनबाय उनफोराव बिदिनो सोंथि सोंगोन होननानै नोथां